ओं।
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांनि फन हरनाय जाहोना
नोंथां आंनो मा होनो बिरोंदामिन जौगानायनि सोमोन्दै मुलाम्फानि सोमोन्दै एसे फोरमायलांनो हागोन नों
औ हागोन नोंथां ओ बिरोंदामिन जौगानाय होननानै बुङोबा जोंनो आथिखालनि आरो गोदोनि माखासे मावनाय दांनाय हाबा हुखा बिनि सायावबो जोङो सावरायनो हायो नङा होमबा जे जोङो बिरोंदामिनजों बा बिरोंदामिन जौगानायनि जोहै जोंहा माखासे आथिखालनि आरो दा गोदोनि जोंहा माखासे हाबा मावथायफोरा जोंहा सोलाय सोल' जादों नङा होमबा नोंथां दा बेनि सोमोन्दैनो जोङो सावरायगोन जे जोङो गोदो गोदाय जोङो आबाद मावोमोन नङा होमबा नोंथां बै समाव जोङो जेबो बिरोंदामिन नि फारसे जोंहा गियान गैयामोन। बा जोङो बिरोंदामिननि सायाव जोङो जेबो जौगानाय गैयामोनखाय जोंङो बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय माखासे जुन्थिफोरखौ जोङो बाहायनो रोङामोन बा बै समाव गैखायानोमोन नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो आबाद मावनायाव जोङो नांगोलफोरजों एवनानै जोङो आबाद मावनाय जायोमोन। थिग बेबायदिनो जोङो माखासे आबादफोर मावनायाव जोङो ओ गोबांथार आबाद मावनो लायोबाबो बोथोरफोरा थांग'लायनाय बेबायदि गोबां बुरजा आबाद मावनो हायामोन आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो आथिखालाव जोङो बेरोंदामिन जौगा आरो नुनो मोनबाय जोङो गुबुन गुबुन बेलायावबो जोङो बिरोंदाम जौगादों। बेनि गेजेराव जोङो आबादखौ बिदिन्थि होयोबा जे जोंहा बेरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगो जों गोबां आबाद मावो नङा होमबा जेरैहाय जोङो आ बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय माखासे जुन्थिफोर जेरै ट्रेक्टर पावार टिलार बेनि गेजेरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबांथार गुवार गुवार हाफोरखौ जोङो आ आबाद मावनो हायो नङा होमबा जेरै जोङो एवनायनि बेलायाव लानानै जोङो गोबां गुवार गुवार ओ हाखौ जोङो सानसेनो एवनो हायो बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय नांगोलफोरजों मावोबा बाद आथिखालावबो जुदि नांगोलजों एवोबा जोङो सानसेयाव बेबायदिनो गोबांथार हाखौ जोङो एवनो हानाय जाया बेनिनो जोंहा सानसे जुदि ओ एवोबानो जोङो ट्रेक्टरजों नांगौसेबां गुवार ना बेबायदि जोङो आबादखौ मावनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो खम समनि गेजेरावनो आबाद मावनानै। जोङो नांगौसेबां जोंनि जिउ राहा फोरखौ जोङो थिखोनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो। बिरोंदामिन जौगानाय होननानै बुङोबा जोङो माखासे जोंनि साइन्स एन्द टेक। टेक्न'लजि ना बेफोरनि जौगानाय जेरै जोङो स्मार्टफन ओंखारनाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे कम्पिउटारफोरनि जोहै जोङो ओ माखासे सोरखारि बा माखासे सोरखारि नङै माखासे जोङो कम्पिउटारनि मावथांखिफोर बा माखासे डाटा एन्ट्रि बायदिसिना। गुबुन गुबुन रोखोमनि जे जोंहा फरायसालि फरायसालिमा बा मावख'फोराव जोङो कम्पिउटारनि जोहै दा जोङो गुबुन गुबुन खामानिखौ जोङो गोरलैयैनो मावनो हायो बेनि गेजेरजों जोङो माखासे डाटा। फोर दैथायनाय बा जोङो माखासे पिडि एफ फोर दैथायनाय बिनि खाबुखौ जोङो बेरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे फानो हादों। जे जोंहा बेनदामिन जौगानायजों लोगोसे जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन माखासे जुन्दि फोर ओंखारदों जेरैहाय जोङो। गिबिथाराव जोङो बेबायदिनो मबाइल होननानै बुङोब्ला राय्लायनो थाखायल' जोङो। मबाइलखौ मोननो हादोंमोन बेनिनो उननि समावहाय जोङो बेबायदिनो‌। नायजानाय ना जेख मा नायनो गोसो जोङो बेखौनो दा आथिखालावथ' नुजोबो। आरो गुबुनफोर बायदिसिनाफोरना बिदिनो ससियेल मिडिया बेबायदिनो गुबुन गुबुन ससियेल मेडिया ना गुबुन गुबुन माखासे प्लेटफर्मफोराव ओ जोङो बायदि बायदि जे जोंनि सोलोंथायाइारि बिथिं आरो जोंनि माखासे थुनलाइयारि आयदा बेफोरखौ जोङो नायनो हायो जेरै मोसानाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा बे दामि जौ जौगानायजों लोगोसे जोंहा माखासे जे टेक्न'ल'जि ना जोंनि माखासे ओ जुन्थिफोर बियो जौगानायनिफ्राय जौगादों जेरैहाय जोङो। आथिखालाव हान्था मेला राहायाबो जोंहा साबसिन जाबाय जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय। जेबो बिरोंदामिननि रोंगौथि गैयैमोनखाय जोङो आथिंजोंनो थाबायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिन जौगानानै जोंहा गारि मथर बा गुबुन गुबुन रोखोमनि गारि मथर बेफोरनि जोहै जोङो दाबसे दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम खम समनि गेजेरावनो आरो बेबायदिनो खस्थ' गैयाजासे जोङो सहैनो हायो। आरो बेबायदिनो जोंहा गारि मथरनि अनगायैनोबो जौगा बिरोंदामिननि जे रेलगारि आरो बेबायदिनो जोंहा जाहाज आरो बेबायदिनो जोंहा अख्रां मा दिङा जेरैहाय जोङो हेलिकप्टार एर'प्लेन बेफोरबायदिनो जोहै खम समनि गेजेरावनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो हायो बेयो जाहैबाय जोंनि बेरोंदामिन जौगानायनि मुलाम्फा दा जोङो माखासे आबादजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंफ्रावबो जोङो ओ बेरेंदामिन जौगानायनि जोहै जोङो मोजां खाबु मोननो हादों। फरायनाय बिथिङावबो जे बिरोंदामिन जौगानाया मोनसे मोजां खाबु होदों जे जोंनि फरायनाय जे माखासे जोङो बबेबा समाव बिजाबफोर मोनस'यै बा बिजाबफोराव गैयै माखासे सोलोंथाइफोरखौ जोङो गुगोलफोरनि गेजेरजों जे मबाइलफोराव बा कम्पिउटारफोराव ना बेफोराव जोङो मोननो हायो बा गुबुन गुबुन ब्रावजारनि गेजेरजों जोङो बायदि बायदि सोलोंथाइ मोननो हायो आरो जोङो माखासे बेबायदिनो ससियेल प्लेटफर्मफोरनि गेजेरजों जेरै इयतु इउटुब फेसबुक बायदि बायदिनिफ्राय जोङो माखासे बोसोनथियारि बा बिजाबनि जे फोरोंनाय बैफोरबायदि माखासे फोरोंथाइखौ जोङो अनलाइन लानो हायो बा जोङो अनलाइन फोरोंथाइखौबो जोङो लानो हायो आरो जोङो फोनांजाबनाय जे गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय फ्राय गुबुन दाबसे जायगानि गुबुन सुबुंजों सावरायनाय नायज्लायनाय ना बेबायदिनो जोङो खौरां लालायनाय बेखौ गोरलैयैनो लानो हायो। बै समाव जोङो बिरोंदामिन जौगायै समाव लाइजामजों जोङो माखासे लाइजाम दैथायहरलायनाय बा खौरां लालायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोङो खम समनि गेजेरावनो बा सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो बुंनो हायो जोङो माखासे मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम बेबायदिनो खौरां लालायनो हायो नङा होमबा नोंथां। आरोबाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिरोंदामिन जे जोङो फरायनायनि बिथिङाव बुङोबा जोङो माखासे बिजाबफोरनि सोलायै जोङो पिडि एफ फोर फरायनायनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ लानो हायो नङा होमा नोंथां बेनो आरो आंनि नोंथांनिसिम जे जोंनि बेरोंदाइमिन जौगानायनि सायाव फोरमायनाय नोंथाङाबो बेबायदिनो जोंनि बिरोंदामिन जौगानायनि सायाव जे माखासे खाबु आरो बे खाबु बा बिरोंदामिना माबायदि जौगादों मा बिनि जोहै जोंहा माखासे बे खाबुफोरबो दङ नामा? बेनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायबाय।
औ नोंथां। जोंना मा होनो बिरोंदामिन जौगानाया जोंना गोबां बिथिङावनो मा होनो दा
गोबां मा होनो मोजां गोहोम गोलैदों नङा होनोमबा मोजां आरो गाज्रिबो दङ जोंना फारसेथिं जेनेबा जोंना मा होनो गिबियावनो मा होनो सोलोंथाइ बिथिं सोलोंथाइ बिथिङाव जोंना मा होनो जों माखासे मा होनो मबाइल आरो लेपटपनि गेजेरजों मा खालामनो हायो जोङो जेनेबा स्कुल ओमफ्राय आरो फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव जोङो मा होनो एडमिसन लानो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ दानिया माबा एप्लिकेसन मा होनो एप्लाइ खालामनांगौ नङा होमबा? जों बे मा होनो बेफ्रावबो जों मा खालामनो हायो गावबा गावनि मबाइलजों आरो मा होनो लेपटपनि गेजेरजों मा जो फर्म फोरखौफिलाप खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेजों जोंहा मा जायो जोंहा मा होनो खम समनि गेजेरावनोबो जोंहा मा होनो जोङो अनलाइन खालामनायावथ' माखासे मा होनो रांफोर लानाय जायो नङा होमबा बेफोरनिफ्रायबो जोंहा मा बारग'नो हायो आरो जों मा होनो गोबां माखासे सोलोंथायारि मा होनो फुंखाफोरखौ मोननो हायो आरोना जेनेबा जों गोजान गोजानाव थांनानै गासिबो जायगायाव थांनानै जोङो सोलोंथय लाहैनो हायाना आरो जोंना जेरै माखासे गोबां मोजां मोजां मा होनो इउटुबाव एबा मा होनो फेसबुकफ्राव बेलेग बेलेग मा होनो
गुगोलफोरनि गेजेरजों मा जों गोबां मा होनो जोङो बिजाबफोराव मोननो हायोबा जोंनि बे खाथि खालानि मा होनो फसंथानफोराव मोननो हायि सोलोंथाइफोरखौ जों मा लानो हायो नङा होमबा नोंथां। जोङो मा होनबा गासिबो मा होनो सुबुंफ्रानो गुबुन हादराव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो हाथाव जायाना बेनि थाखायनो मा खालामनो हायो जोङो इउटुबफोरनिफ्रायबो जोङो मा गोबां मोजां मोजां फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो मा सोलोंथाइ लानानैनो गोबां मा होनो गोबां मानसिफ्रा गोबां मा होनो साख्रि बाख्रि मोनगासिनो दङ'। नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंना मा होनो हान्था मेलानि बिथिङाव जोंना गोदो मामोन थाबायनानै थांनाय बिनि थाखाय जोंना मा गोबां खस्थ' आरो गोबाव सम लायोमोन ओमफ्राय बि दा जोंना बेयावनो साइकेल ओंखारबाया साइकेलनिफ्राय मा होनो जोंना बाइक ओंखारबाय बेनि उनाव कार गोबां मोजां मोजां रोखोमनि सुबिदा नङा होमबा नोंथां। गारि
नंगौ नोंथां।
आरो दा जोंना एर'प्लेनफोरबो ओंखारबावबाय बेफोरनि गेजेरजों जोंना सुबुंफ्रा मा जायो साबसिननिफ्राय हामसिन मा होनो मान सुबुंफोरनि जिउ खुंनाया जोंना मा मोजांसिन आरो गोरलैसिन जाबाय आरोना बेफोरनि थाखाय जोंना। होनबा दा जोंना ओमफ्राय मा होनो लामाफोरनि जेनेबा गारि मथर बांद्राय जानायनि थाखाय जोंना मा जादों जोंना गाज्रिया फारसेथिं मा होनो गोबां मानसिफ्रा मा जोंना दा एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय हारफोरा गोबां बांगासिनो दङ'। नङा होमबा नोंथां जोंना भारत हादरावबो। जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो जों सांफ्राबो नुयो मा होनबा लामाफोरा मोजां नो मा होनो बाराद्राय गारि मथर मा होनो बांनायाव जोंना मा जादों दा बुनाय एक्सिडेन्ट जानाय मानसि थैनाया बांगासिनो आरोना। बिदिया जोंना मा होनो बे मा खहा जानाय नङा होमबा नोंथाङ? बेबायदिनो मलफोरखौबो जों जेनेबा मोजां खामानियाव बाहायाबा जों नाङा दफाङा जोङो नायलाबाय थायोबा मा जागोन जोंहा जोंना समा ओरैनो खहा जागोन आरो मा होनो जोंना मेगनफोरबो गाज्रि जागोन आरो जोंना ब्रेेनफ्राबो बांद्राय मा लोरबां जालाङो आरो ना नोंथां जोंना बांद्राय मबाइल नायबाय थाबा। नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंना आबाद बिथिङावबो जोंना गोदो नांगोलजों हालौनानै माबानि थाखाय जोंना मा जायोमोन जोङो मा होनो गोबां हाफोरखौ गायनो हायामोन आरो बिराद खस्थ' जायोमोन ना नोंथां दा जोंहा डक्टरफोर ओंखारनायनि थाखाय जोंना मा जायो खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां बिबांनि मा होनो आबाद मावनो हायो आरो जोंना गोदो मा होनो माखासे एम्बु बुथारग्रा मुलिफोर बा भिटामिनफोर गैयिनि थाखाय जोंना मा जायोमोन जोंना अबावबा मा होनो आबादफोरखौ मा एम्फौजोंनो जाजााजोबनांगौ जायोमोन सोर सोरबा। जेनेबा बिनि थाखाय जोंना मा गोबां खहा जायोमोन आरो ना आबादारिफ्रा। बबा बबा बोसोराव बेबायदिनो मा होनो दानि बायदि जोंना मोजां रोखोमनि मा होनो भिटामिन मुलिफोरबो गैयिनि थाखाय जोंना मा आबादफोरा बांद्राय मोजां जायामोन आरो आरो मुलाम्फा जायामोन आरो जोंना मा होनो बेबायदिनो जोंना मा होनो देहा फाहामसालिफोरावबो जों मिथि नङा होमबा नोंथां? जोंना गोदो मा एथ'ग्रा मा होनो जौ गानाय माबानि जेनेबा गोबां आगजुफोर नांगौ जायोना जोंना एक्सरे खालामग्रा आरो बायदि बायदि रोखोमनि आगजुफोर जोंना सन'ग्राफिफोर आं बेफोरबायदि आगजुफोरा गैयैनि थाखाय सिगां मा जायोमोन गोबां लोमजानानै थाजानानै मानसिफ्रा जोंहा मा जायोमोन मा होनो थैलाबायायनांगौ जायोमोन नङामा नोंथां देहा फाहाम मोजां देहा फाहामसालि गैयामोन खाथिफोराव। ओमफ्राय दानिया मा जाबाय जोंना गोबां जोंनि जेनेबा खाथि खाला ओनसोलफोरावनो जोंना मा देहा फाहामसालिफोरबो जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां सरकारि देहा फाहामसालिफोर बिनि थाखाय जेनेबा सुबुंफोरा जोंना मा होनो देहाफ्राबो जोंना मा सुबुंफोरा जोंना मा होनो देहाफोरखौबो एसे मा होनो सांग्रांथि लाखिनोबा एबा मा होनो बेसेन नाङा लासै देहायारि फाहामथाय लानोबो जोंना मा खाबु मोनदों नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि गेजेरजों मा होनो जोंना सुबुं फोरा जोंना गोरिब सुबुंफोरा जोंना गोबां खाबु जादों आरोना दोरोङारि जौगानायजों। आरो जोंना मा होनो
सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंना जादों जोंना गोदो मोजां स्कुल फरायसालि गैयामोन आरो दानि बायदि मा होनो एफाग्राब मा होनो मा होनो डिजिटेल सोलोंथाइफोर होनो हायामोन ना दाना जोंना स्कुल कलेजफ्राव गोबां मा होनो सुबिदा आरो मा होनो फिल्टारफोर जेनेबा फेनफोर गरम बोथोरफ्राव जोंना दा गोबां ना बेफोरनि खाबु बानायनाय होगासिनोना जोंना सरकारा गोदो जोंना मामोन मोजां फरायसालि कलेज गैयिनि थाखाय मा मा होनो सोलों गोजौ सोलोंथाइफोराबो मा होनो लानो हायामोन आरोना आरो गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव जोंना उन जानो हमबाय दा जोंना सिगांनिफ्राय मा गोबां बिथिङाव जोंना मा दावगागासिनो आरोना जोंना। आरो जोंना मा होनो जोङो दा जेनेबा ट्रेनफोर ओंखारनायनि थाखाय जोंना मा खम समनि गेजेरावनो जोंना मा आरो खम बेसेननि गेजेराव जों मा गोबां गोजान गोजानाव थांनानै मा होनो जोंना फरायसाफोराबो मा खालामनो हायो थांलाय फैलाय खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंना मा होनो बिरोंदामिन जौगानाया जोंनियाव जिउआव गोबां मा होनो खाबु आरो मा होनो मोजां खालामदों